औ खुलुमबाय ओ
गिबियावनो फुंबिलिनिसिम नोंथांनिसिम गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो आंनि ओ फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ गिबियावनो जासिहरग्रोनाय थाबाय दा नोंथांजों आङो ओ बिदिनो ओ गोबाव जाबाय रायज्लायनो मोनैया ओ माखासे ओ आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांनो थोंजोङै फन हरग्रोनाय जाबाय नोंथां ओ नोंथाङा दसे सम आंजों रायज्लायनो समाय दिहुननो हागोन ना
औ हागोन लोगो
अ बिदिबा ओ नैबे जोंनि दा सोलिबाय थानाय ओ मुवा बेसाद बांनाय ओ रांनि बांनाय जेनेबा मुवा बेसादनि दामा बारायलांगासिनो ओ बिनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय नों नोंथांनो आङो दान्दिसे फन हरदोंमोन हागोनना सावरायनो
औ हागोन सावरायनो लोगो
औ बिदिबा ओ नैबे नोंसिनि ओ माबायाव जायगायावहाय जेनेबा जागायजेनन्नायावनो ओ माबायदि थासारियाव दिनै ओ मुवा बेसादनि बांनाया सोलिनानै दं बिनि सोमोन्दै आंनो फोरमायग्रोनो हा हागोन ना जुदि हायोबा फोरमायलाङो जुदि हायोबा फोरमायलांदो
औ हागोन गिबियावनो जेरैबायदि गोदोनि मुगाखौ फैयै फैयै फैनानै दिनै आथिखाल मुगायाव जों सफैबाय दिनै आथिखालनि मुगायाव गोबां बिथिंथिं जों नायोब्ला जेरैबायदि मोनसे जिरादखौ बायनोब्ला जोंहा गोबां रांखावरिनि गोनांथि जानानै फैदों। जेरैबायदि मुवा बेसादनि बेलायावल' नङा जेरैबायदि जों जानाय लोंनाय जेरैबायदि गोदोनि समाव जोङो माइरं बस्थासे बायोमोनब्लाबो बेवहाय इसिबां रांखावरिनि गोनांथि जायामोन। नाथाय दिनै जेरैबायदि जों माइरं बस्थासे बायनोब्ला जेरैबायदि नै रोजा सेे रोजा बाजौनि गोनांथि जानानै फैदों बेफोरबो गोबां सुबुं एबा सुबुंनि बांनायनि जाउनाव जानानै फैदों। जेरैबायदि जेरैबायदि जोङो समजों लोगोसे खायसे बेसादनि दामखौ बारायनो गोनां जानानै फैयो। जेरैबायदि जोंनि आथिखालाव सुबुं अनजिमाया बांनायजों लोगोसे खायसे मुवा बेसाद एबा जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय गासैबो बिथिङावनो जों रांखावरि फारसे जोङो गोबां बारायनायखौ नुनो मोनदों।
औ नोंथां थिगावनो नों ओ दे बुंलांलाय
औ जेरैबायदि जोङो ओ माबा मोनसे जिरादखौ बायनो थांनोब्लाबो बेवहाय दसे सम हान्थामेला गाखोनांगौ जायोब्लाबो बेवहाय गारि मथरनि बेसेनाबो गोबां जानानै फैदों। सिगां समाव जेरैबायदि जोङो ससे लामा थांनो थाखाय गारिनि भारा एबा दामा जेरैबायदि जि रांमोन नाथाय आथिखाल दिनाव जों ससे लामा हान्थिनो थाखायनो जोङो ब्रैजि एबा जौसे रांनि गोनांथि जानानै फैदों बेफोरबो जेरैबायदि गारिनि थाव पेट्रल बायदिसिनानि बेसेना बांनायनि जाहोनाव जेरै जोंनि गारिनि भारायाबो गोबां जानो हमदों।
औ नंगौ।
आरो जेरैबायदि औ बिदिब्ला नोंथाङा दा फंनैसो बुंग्रोना होबावदो।
ओ आङो नोंथांनि जा ओ माखासे ओ फिननाय होदों एबा आंजों सावरायनायाव नोंथाङा फोरमायदों जे ओ ओ जानाय लोंनायनि बेसेन बांनाय एबा दा ओ गारि ओ बै समाव जाबायदि जोङो गारि गारि गाखोयोब्ला बिनि भारा लानाय आरो दानि भारा लानाय बे सिस्टेमा बांदों ओ ओरैनो बुंनो थाङोब्ला बै समाव जोङो जाबायदि आबाद मावनानै मोनोमोन नाथाय दिनैनि थारिखआव बेबायदि आबादा जोंनिया जाफैयि नैबे थासारिया आ जाफैदों थारमाने ओ ओरैजाय गोनांथिया नांगौनि बारा जाबाय। ओरैजाय गुबुन फारसे जोंनि जाबायदि आबादनि दिहुनथाइ बेयो खमायलांबाय जायनि जाहोनाव जोंनि सुबुं अनजिमा सानखो बांनायाव ओ नै बे जोंनि ओ गाहायै जाग्रा मुवा बेसादा खमायलांनायाव जोंनि ओ गोनांथिया बारा जानायावहाय ओ मुवा बेसादनि रांखौ बारा जादों होननानै बुंदों नंगौ बियो नों बुंनाया गोबां सैथो लोगोसे दा गारि भारा गाखोनाय होननाय लोगो लोगो जोङो मटर सालायनोबा जोङो पेट्रल डिजेल ओ बायदि थावनि गोनां जायो। आरो जों नुदों दिनैनि थारिखाव गोदो जोङो बुंनो थाङोब्ला पेट्रल से केजिखौ बिदिनो थामजि ब्रैजि राङाव मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव बियो ओ ओरैबायदि गोजौआव दावखोफैबाय जे जोंनि जेसेबां रां दं बे भेलु गैयालासिनो मुवा बेसादनि बेसेना बांसिन भेलु गोनां जादों। ओरैजाय गारि भारा बारायनो गोनाङाबो जानायनि जाहोना जाहैबाय जुदि बेखौ खारग्रा थावानो ओ जुदि बारायोब्ला ओरैजाय गारि जा सालायग्रा बिथाङाबो उफाय गैया ओ जों पाब्लिकनि फायनो बेफोर रांखौ लानो गोनां जायो बेखौ नुहुरदों। ओ बिब्दिब्ला नोंथांनि नोजोरनिफ्राय जाखिनि आं दा ओ रायलायनानै मोनदों नैबे बिथिङावहाय ओ आंनि फारसेनिफ्राय ओ नोंथांनि जा मथामत होनाय नोंथांनि जा बांबुंथि होनाय आङो बेजों ओ गोरोबनाय दङ दा नोंथांनाव आङो माखासे बिदिनो मिथिबावनो लुबैगोन जे ओ नोंसिनियाव बे ओ हाथाइ बाजारफोराव बिदिनो माइनि बेसेनफोरा माबायदि बांदों एबा सिगाङाव मामोन दा माबायदि सोलिनानै दं बिनि बागै एसे नोंथांनिफ्राय मिथिबावनो आङो हास्थायदों एसे खोन्थाबावनो ओ खोन्थाबावनो हागोन ना नोंथाङा
औ हागोन नोंथां गिबियावनोथ' गोदोनि समाव जेरैबायदि ओमाइयाबो जेरैबायदि माइ लानानै माइ बेवहाय बेसेन दङ। जेरैबायदि गिबियावनो आङो रनजित रनजित माइ रनजित माइनि बेसेना गोदोनि समाव जेरैबायदि महनसेयाव बाजौ रांमोन नाथाय आथिखालाव ओम जो रनजित माइरंनि बेसेना महनसेयावनो ओ सेेरोजा नैजौ बायदि जानायखौ आं खोनानो मोनदों। आरो बिनि अनगायैबो जेरैबायदि माइब्रा माइरं गोदो समावथ' जों माइब्रा माइरंखौ माइब्रा माइनि आबादखौ बयबो न'खरावनो खालामोमोन नाथाय दिनै आथिखालाव खायसेया समनि आंखालाव आबाद फोथाराव थांनो हायैनि जाहोनाव बेलेगनो एबा आबादखौ मावा गारानो दोननायनि जाहोनावबो बेफोरखौ गासैखौबो बाजारनिफ्राय बायनानै जानांगौ जायो बेवहाय माइब्रानि बेसेना गोदोनि समाव जेरैबायदि जोङो सेरसेयाव ब्रैजौ बायदियाव मोनोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो माइब्राखौ हाथाय बाजाराव बायनो थाङोब्ला माइब्रा माइरंनि बेसेना किजियाव सेजौ नैजि सेजौ थामजि थांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां। आरो बेनि अनगायैबो माइ लानानै माइ अबेबा माइनि बेसेना खम आरो अबेबा माइनि दामा गोबां जानायखौ जों नुनो मोनदों। जेरैबायदि जोसा माइरं जोसा माइरंनि बेसेनाबो गोदोनि समाव जोबोद खममोन नाथाय आथिखालाव जोङो जोसा माइरंखौ जेरैबायदि किजि हिसाबै बायनो थाङोब्लाबो जोसा माइरंनि दामा जेरैबायदि किजि सेआवनो नैजौ थामजौ रां बारायनायखौ नुनो मोनदों। बेफोर गासै बो आबादनि सायाव सोनारनानै जायो। अबेबा समाव जुदि जोङो आबाद मावनाया खम जायोब्ला अब्ला बेफोर माइरं एबा माइनि बेसेना गोबां जानानै फैयो जेरैबायदि
औ।
जोङो खायसे समाव दैनि आंखालाव आबाद मावनो हायैनि जाउनाव खायसेनि आबादा जोबोद खम जायो अब्ला बे समाव माइ फालांगिरिफोरा माइनि बेसेनखौ गोबां बारायनानै होयो अब्लाना जों खायसे
उम।
गैयि सुबुंफोरा बेफोरखौ बायनानै जानायाव गोबां खहा जायो।
उम नंगौ आ दा नोंथांनि जा फोरमायनाय बेखौ आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। जे दा बुंनाय बायदि जायो दा नैबे थासारियाव जोंनि आबाद मावनाय आ हयथ' माइनि आबादनि सोमोन्दै आं नोंनाव सोंदोंमोन माइ आबादा जुदि ओ फोथारावहाय ओ दाथ' दैबाना जादों दैबाना जानानै जुदि लोमसाव जायोबा बेयावथ' माइ आबादा मोजां जानाय नङा, जायनि थाखाय ओरैजाय फिथाइ फोरा खम जाबाय नालाय माइ आबादखौनो जुदि मोनलाबा ओरै गुबुन फारसे गोनांथिया जोंनिया गो-बारा ओ ना थाय जानाय बिथिङा खम जायैनायाव ओ दा नोंथांनि जा बुंनाय जे औ आबादा खम जानाय लोगो लोगो माइनि बेसेननि बांनाया बारा जादों ओ बेखौ आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांनिफ्राय खोनानानै मोननानै आरो गुबुन फारसेथिं जोंनि सुबुं अनजिमानि ओ बांनायाव ओ बिदिनो मावनाय दांनाय बोथोरनि ओ सोलाय सोल'जों जोंनि जा मावग्राफोरनि ओ हाजिरा लानाय एबा दानि जुगाव ओ जेसेबां बायदि जों फिथाइ मोननांगौमोन बिदि मोना ओ मोननो हायैयाव जोङो ओ साइन्टिपिकेलि एबा बिदिनो रासायनारि हासार ओ एक्सट्रा ओ रां बाहायनानै ओ आबादखौ मावनो गोनां जानायाव जोंनि नैबे ओ माइनि बेस् एनफोर बांनाय एबा मैगं थाइगंनि बेसेनफोर बांनाय बियो बारानिफ्राय बारा जाबोनायखौ ओ जोङो मोन्दांदों ओ बेखिनिखौ नोंथांनिफ्राय आङो ओ गोजोनो ओ नोंथांनि जाबायदि आंनो ओ सावरायनायाव बाहा गो लानानै फोरमायथिनाय आं बेखौ जोबोर गोजोननाय मोन्दों नोंथां। आ आसा खालामो नोंथांजों आं इयुनाव आरो बेबायदिनो ओ माखासे आयदानि सायाव आङो सावरायबावगोन ओ जुदि सम मोनोब्ला ओ नों थांजों सावरायनो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां ओ दा नोंथांनिफ्राय माबाफोर माबाफोर फोरमायनांगौ द' थाबावगोन नामा?
ओ दाथ' जोंना समाबो जाना फैबाय लोगो, बिदिब्ला उननि समफोराव आरोबाव मालाबाफोर रायज्लायनो खाबु मोनोब्ला मोजाङै सावरायफिनसिगोन। नोंथांजोंबो रायलायनानै जोबोर गोजोननाय थाबाय जा मिथिनांगौ खोथा
औ
औ
औ दे नोंथां बिदिबा
औ